खोनादों
औ बिदिब्ला नोंथांखौ फन खालामनायनि जानो जाबाय नोंथांजों दसे सम माने बै ओ बै बर'फोरनि जे हाबा बे हाबानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ अ बिदिथ' जोंनिया हाबायाथ' गो गासैबो गामिफोरावनो जोंनिया जायो आरो बिदिनो बर' गामिफोरावबो जोंनिया हाबाखौ जों गोदोनिफ्रायनो माने आ खुमुबाय थानायखौ नुदो मोनदों दा नोंथाङा आंनो ओ फंसे बाथ्रा जेनेबा ओ फोरमायनो हागोनना जेनेबा दा गोदोनि हाबा आरो दानि हाबा माबाफोर बेवहाय सोलायनाय नुदों नामा नोंथाङा?
सोलायनायाथ' ओ बिदिनो एसेखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नोंथां
जोंना गोदोनि समाव बांसिन ओ हाथासुनि हाबा बेफोरबायदि जानायखौ नुयोमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ
औ आथिखालाव जोङो बेबादिनो ओ गोबां मन्दिरफोराव लांनानै ओ हाबा जानायफोरखौसो जोङो बांसिन नुसै आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेबादिनो जोंना ओ हाबायाथ' उम बेबादिनो ओ गावबागाव धोरोमफोरखौ नायनानै आलादा आलादा जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
फोरनिया बांसिन हाथासुनि हाबाखौनो जायो जोंना औ हाथासुनि हाबायाव ओ बेबायदिनो हिन्जाव गोदाना दख'ना थावसि गाननाय जायो आरो हौवा गोदाना ओ सोरबा बायदिनियाव ओ धुति गानो आरो सोरबा बाय दिया गामसा गाननानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ जोंना हाथासुनि हाबा होनोब्ला ओ बेवहाय जोंना हिन्जाव गोदाना ओ गावनि आखाइजों उम अनला देनानै ओ अनला ओंख्रि संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ जोंना हिन्जाव गोदाना अनला ओंख्रि संनायाव ओ हालदै होनानै संनाय जाया आरो हिन्जाव गोदान संनाय अनला ओंख्रिया गुफुर जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेबादिनो जोंना ओ अनला ओंख्रि संनाया जायोब्ला ओ जोङो बेखौ उम गाम्बारिनि हाथा बेयाव गाम्बारिनि हाथा दङ'ना बेयाव जोङो खुरनानै लानाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो साथि लगायनानै बेबादिनो हौवा गोदानखौ सिगाङाव फज'नानै ओ बेबायदिनो जोंनिया मा खासे ओ मन्थ्र'फोर गायनाय जायो आरो जाहाते हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि संसार जानाया मोजाङै जालाङो बेनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बेबादियैनो ओ हौवा गोदाना हिन्जाव गोदाननो सिन्दुर फोनना होनाय बेफोरबायदि जायो आरो हिन्जाव गोदाननि न'खरनिफ्राय ओ बिदाफोरखौ लेंहरनानै ओ हौवा गोदान हिनजाव गोदान आखाइ हमनानै होलायनाय बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ जोंनिया हिन्जाव गोदानजों ओ ओंखाम खुरफानायाव सासे ओ हाबा जाखानाय ओ हिन्जाव गोदाननि जि बिजावजालि सोमोन्दोफोर जायो बेफोरखौ बेखौ लाफानाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बिनिफ्राय ओ हिनजाव गोदाना फुननाय ओंखाम बा ओंख्रिखौ हौवा गोदाननो होनाय जायो आरो नोंथां ओ जोंनिया बेबादियैनो हाथासुनि हाबाया जायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि जायो
औ नोंथां बिदिथ' हाबा बुङोब्ला जोंनिया मोनसे बियो रंजानाय। जेनेबा जेनेबा हिनजाव गोदान लाना फैबाथाय जोङो। ओ बेवहाय हाबायाव जेनेबा ज' ज' थांनानै गारि लानानै जोङो हिनजावखौ लायनो थांनायखौबो ओ नुनो मोनो जोंनिया। बिदिनो हरफोराव लाना फैयो लाना फैनानै जोंनिया हौवानि न'आव जरन होयो आरो सोरखौबा बिदिनो आलादाय नुयो जेनेबा बेयो ओ सोरबाबा हिनजावनि न'आवनो थांनानै जरन हो जरन लाहैनायखौ आरो बिदिनो सोरांबाथाय बिदि न'सिम मोनफायो आरो बिदिनो जोंनिया थ' हाबा जानो थाखाय जोंनो ओ बै आलासिफोरखौबो लिंथुमनांगौ जायो। आरो बिदिनो गामिनि सुबुंफोरखौबो लिंनांगौ जायो। बिदिनो जोङो जमानो लिंनानै जेनेबा खाना मोनसेबो होनाय जायो। बे हाबानि उनाव बे खानायाव जोङो जाग्रा हिसाबै जोंनिनो बर'नि जेनेबा जाग्रा अमा बेदरखौ जों गोबाङैनो होयो बेनि अनगायैबो अनला खारै बेफोरखौ आरो बायदि रोखोमनि फाजाफोरखौबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ बिदिनो जोङो आलासिफोरखौ मोजाङैनो सिबियो। आरो बिदि जाहोनानै हरनाय जायो आरो। आलासि सोंनायखौ मोजाङैनो खालामो जोंनि जायगायाव। आरो औ बिदिनो हाबा बुङोब्ला बेवहाय हाबा थिलिखौ जोङो साजायनांगौ जायो। गोदो जोङो नुनो मोनोमोन माने बै ओ थालिर बिफांनि बिलाइजोंनो जोङो ओ बे सो ओ हाबाथिलिखौ साजायनायखौ नुनो मोनोमोन‌। आरो दानियाथ' बिदि जोङो नुनो थांला दानिया गोदान जोंनिया बे ओ समायना रमायना जोंनिया गाबनि जि गाब दङ बे गाबनि हि बे बेफोरजोंनो जोङो ओ बे हाबाथिलिखौ साजायनायखौ नुनो मोनो। थेवबाबो जोङो दाबो जेनेबा गोदोनि बायदिनो बै जि हाबलांग्रा गेट बे गेटआव जोङो थालिर बिफांखौनो जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो बे नालेंखर उम फिथाइ ओ नालेंखर फिथाइ ओ थाइनै आरो लोगोसे ओ हा-हानि जोदौ बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो गय फाथैआथ' जोंनिया नांथारगौ जायो बे गय फाथैखौबो जोङो गोदोनि बायदिनो दाबो बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदि जोंनिया हाबा जानाय समाव जेनेबा जोङो जि जरन होगोन बै जरन जोबखांनायनि उनाव जोंनिया माने बैदि थालिर बि फि फिथाइ थालिर बिफां फिसा फिसाखौ जोंनिया गायो नालाय बे सिङाव ओ फांब्रै ब्रै गायो बे फांब्रैखौनो जोंनिया सोरगिदिं जोङो माने गिदिंनाय स्निबार गिदिंनायखौ नुनो मोनो आरो बेदिनो जोंनिया हाबाया जानानै थाङो आरो हाबा जानायाव जोङो नुनो मोनो जेनेबा बर गोदान एबा खैना गोदानखौ जोङो थुखैनांगौ जायोना नोंथां। बे थुखैनायनि थाखाय जोङो दै खावनो थांनायखौबो नुनो मोनो बे दै खावनो थांनायाव जोंनिया बेंक बािफोर लानानैबो ज' ज'यैनो जोंनिया बेवहाय जेनेबा माबायाव दैमाफोराव खावैनायखौ नुनो मोनो खावना लाना फैनानै मोना मोना जोंनिया खैयो आरो बै थुखैनायाव जोंनिया बेवहायबो थालिर बिफांखौनो जों बाहायखौ खौ नुनो मोनो आरो बेवहाय थालिर बिफांनि सिङावनो जोङो ओ बै ओ हौवा गोदान एबा हिनजाव गोदानखौ जोङो हो थुखैग्रोनायखौ हो नुनो मोनो आरो ना थां बिदिनो जोंनिया माने औ हाबाया जोबोरैनो गाजा गोमजायै जायो आरो बे हाबाथिलियाव जोंनिया ओ बर गोदान जों जफानाय बर ओ बरगरा आरो जोंनिया खैना गोदानजोंबो जफाग्रा बिदि नुनो मोनो बायदिसिना जोंनियाव दङ बिदि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेनेबा गय रानथिनग्रा जोंनिया बैराथि बैफोरखौबो जोङो हा नुनो मोनो आरो जोंनि जायगाफोराव दासिमबो बैफोरो सोलिबोबाय दङ आरो हाबानि सिगांनो सुरदि सोरबा फोर जोंनिया हा खैनाखौ गिबियावनो लाना फैग्रोदों माने खावनानै लाना फैदों बिदियावबो जोङो माने ओ बै ओ मो सिखाव बिबानफोर लांनाय बेफोरावबो नुनो मोनदों सिखाव बिबान लांबाथ' जोंनिया बिदिनो गय जराफोरखौबो गय जरा माने बेवहाय गय बिदांखौनो लाङो आरो नाफोर आरो बायदि रोखोमनि संख्रि बान बिदिनो सिनि बायदिसिना नाफोरखौ लांनायफोरखौ जोङो नुनो थाङो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों
नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा बेदि जानाय लोंनाय होयो नामा आरो होयोबाथाय मा मा रोखोमनि जानाय लोंनाय खौ होयो नोंथाङा फोरमायनाय
औ नोंथां जोंनिथिंबो ओ बे एखे रोखोमनिखौनो नुनो मोनो जेनेबा जानायफोरावबो जोंनिया बेबायदिनो अमाखौनो जायो आरो लोगोसे ना बायदिसिनाखौ नुयो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथां जोंनिया बेयो हाबानि ओ हाबा जानायनि अखानायै जोङो बे जानाय लोंनायखौ खालामनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेबाददिनो बेवहाय जोंनिया गोबां आलासिफोरबो लेंहरनाय जायो आरो गामिनि रायजो राजाफोरखौ हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ संसार जानायाव मोजां जालांथों बिनि थाखाय बोर सस्रि फैनो थाखाय लिंनाय जायो आरो नों नोंथां औ बादियैनो आरो नोंथां
औ
औ बेनिफ्राय जों औ
आरो बेवहाय नोंथांमोननि जायगायाव दा जेनेबा हाबा बुङोबलाथाय बेवहाय ओ खैना नायनो थांनायफोरखौ नुयो नामा नोंथाङा?
औ नोंथां नुयो ओ बेबायदिनो जोंनियावबो सोरबाबा ओ नायनानै लाबोयो बा सोरबाबा खारसननाय हाबा बेफोरबायदिया जायो आरो नोंथां जोंनियावबो
औ बिदिनो खैनाफोर नायनो थांबाय एबा बरफोर नायनो थांबा माबाफोरा लांफानायखौ नुयो नामा नोंथाङा
औ बेबादिनो ओ गय फाथै लांनाय ओ बेफोरबायदिखौनो नुयो आरो ओ नाफोर बेदर फोर लांनाय बा ओ मेथफोर जेरै- मुरि नेमखि बे बेफोरबायदि लाना थांनाय बेफोरखौनो नुयो आरो नोंथां
अ आरो जेनेबा ओ हिनजावनो दख'नाफोर लाना थांनायखौबो नुयो नोंथां
अ बेखौथ' आङो ओ लेखाफोरावसो मोनदोंमोन आरो नों थां हिन्जाव गोदानखौ नायनो थांब्ला बेबायदिनो आसान गोजाफोर बा बेफोरबायदि थेबनानै गारबोनाय खिन्थु आङो जोंनि बेयाव बेफोरबायदिखौ नुफेराखै आरो नोंथां
औ जानो हागौ बिदिब्ला बेफोरो माने गोदो गोबाङैनो मा होनो बिदि जायोमोन दा बेफोरखौ जोङो एफा मानिनायखौ नुनो थाङा थेवबाबो बिदि लांफानायखौ नुनो मोनो नोंनाया आसानफोर लांनायखौ एफा नुनो थाङा औ गुबुन जायगा फोराव सागे बिदि नुनो थाङो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ थारैनो बिदिब्ला जोंनिया माने गोदोनि हाबा दानि हाबा एसे जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो खायफा औ खायफा खायफाखौ औ बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै हाबानि सायाव सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नों
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।